अ खोनादोंना नोंथां अ मा खालामगासिनो नोंथां
औ नोंथां जिरायना दं नै ओरैनो
अ ओमफ्राय ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां
ओम नोंथां फुंनि जामुंसोना खांख्राइ बाथोनसोमोन
खांख्राइ बाथोन हाब अबाव मोनखोलै नोंथां खांख्राइखौलाय
अ जोंनि ओरै मा होनो जोंनि गामि खाथ थियाव माने इदिनो मा होनो बिदिखौ जरना बायदि दङ बेयाव नों खनहैलाबायदोंमोन मैया बेलासे बेलासे
अ बिदिसो आरोना होमबा औ ओमफ्राय खबरफ्रालाय बोरै नोंथां
खबराथ' नोंथां मोजाङानो दथ'यो बरतमान
अ ओम ओम ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां
औ फ्रि नोंथां फ्रि
अ बिदिब्ला नोंथां जोंहा मोनसे थपिकनि सायावसो सावरायनो होन्ना कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ जागोन नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा आबहावानि सायाव माबाफोर फंनैसै बुंनो हागोन नामा जेन'बा आबहावाया माबोरै गेब्रेङो आरो आबाहावाखौ जों साखोन सिखोन माबोरै खालामबा लाखिनो हायो बैफोरनि सोमोन्दै आरो
उम जागोन नोंथां हागोन औ दा बिदिनो माने आंनि एसे जा मिथिनाय दं बा मोन्दांथि दं बेखौ नोंथांनोसिम फोरमायना होनोसै
औ औ औ
जोंहा आबहावा होनोब्लाथ' जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां बाय दिफोरखौनो माने जोंनि आबहावानि गेजेराव माने खोख्लैजोबनाय जायो आरो आबहावा होननानै जों मिथिगौ दा जोंहा आबहावानि माखासे गेब्रें मा होनो बार बारहावा बेफोरखौ जेन'बा जोङो सोबनानै बा हां लाबाय थानाय जायोब्ला जोंहा जोंनि देहानि गेजेराव गोबां बेमार आजार बायदि बायदि जानायखौबो जों नुनो मोनो होमबा खोनानोबो मोनो। बेजों लोगोसेनो जोंहा जोंनि देहाखौ सिखोन सिखोन गोग्गोयै लाखिनो थाखाय जोंनि आबहावाखौ माने जों गे गेब्रेङै ओ मा होनो गोग्गोयै लाखिनांगौआ जोंनि बयनिबो बिबान होननानै आं सानो आरोना नोंथां। बिदिनो जोंहा आबहावा गेब्रेंनाया माबोरै जायो होननानै बुङोब्ला जों बुंनो हागोन जे ओ जोंनि जेन'बा सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसेनो जोंनि सुबुंफोरनि माखासे बिथिङाव नांगौनि नांगौ। खिब्रा गोनांथिफोरा माने गोबां बांनायनि जाहोनाव माने दा बे गोनांथिफोरखौ सुफुंनायनि थाखाय सुफुंनो थाखायनो माने दानि समाव
बिगियानगिरिफोरा बा गोनोखोगिरिफोरा माने गोबां गोबां मा होनो नांगौ बा गोनांथिफोरखौ सु फुंनो गोबां नाजागासिनो दं बेजों लोगोसेनो गोबां मुवा बेसाद बायदि बायदि दिहुनगासिनो दङ।
दा बेफोरनि बि थिङावहायनो जेन'बा दानि जि दानि जि जेनेबा जोंनि सोलिफुबुबाय थानाय मुगा बेवहायथ' जोंहा हान्था मेलानि बिथिङाव जों नोजोर बोनानै नायोब्ला जोंहा सुबुं अनजिमायाबो जेसेबां बांदों। सुबुङाबो मा होनो सुबुंनि गोनांथिया बांदों बिदिनो जोंहा मा होनो गारि मथर बाय हान्था मेला हान्थिनो थाखाय माने गोबां गारि मथर बाइक बेफोरबायदि लानायखौ जों नुनो मोनदों दा बैफोर गारि मथर दिहुनग्रा माखासे फेक्टसि बेफोरनिफ्राय गनाय माखासे कलकारखानानि उखुन्दै बायदि बायदिफोरा जोंनि गोग्गो आबहावाजों माने सोला मिलायनानै थायो आरो गोरोबनाय दा बेफोराव माने गोबां जोंनि माहोनो मोजां आबहावायाबो गाज्रि जानो हमो दा जोंहा आबहावा गाज्रि जानाय लोगो लोगो जोंनि जेन बा जों हां ला हां लानाय जायो दा बे बे हांखौनो माने जोङो मा होनो बे बारखौनो जों हां लानाय लोगो लोगो जोंनि देहायाव सोनाय जायो बे आबहावा गेब्रेंनाय बा लेथ्रा बारखौबो जोङो माने जोंनि देहा सिङाव सोना लानाय बायदि जायो दा बै जोंहा आफहावा गेब्रेंनाय मा होनो लेथ्रा बार गुबुंले बारखौ जोंनि देहायाव सोनाय लोगो लोगो जोंहा जोंनि देहानि माखासे अंगफोरा गोबां गाज्रि जायो बेफोरबायदि गाज्रि जायो आरो बे गाज्रि जानायखौ जोङो जेन'बा नुबोदोंबो बा खोनाबोगासिनो दंबो गोदोनिफ्राय दासिमाव आरो बिदिनो जोंहा आबहावा गेब्रेंनाया माने गोदोनि समाव गोबां खममोन। नाथाय दानि समाव माने गोबां मा होनो बारायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। आरो बेजों लोगोसेनो जोङा आबहावा होनो बा थ' जेनेबा जोंनि बे बार बेल' नङा। जोंनि जे हा दै बायदियाबो गोल्लैजोबो जोंहा हा गेब्रेंनायाबो बेबायदिनो जायो। दानि जि गोनदोखोआरि मुगाजों दिहुनजानाय बायदि बायदि जोंहा भिटामिन रासायनारि हासार बायदि इउरिया पटास बायदिफोरखौ माने आबादारिया गावनि गावनि मोजां आबाद जानायनि थाखाय बेफोरखौ हायाव बा फोथाराव बाहायनाय जायो दा बैफोराव बेफोर बाहायनायनि गेजेरावनो जोंहा गोबां हानि गोहोथि बा हानि गुना माने गाज्रि जानायखौबो जों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा जेन'बा सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंनो थाग्रा खुलि थानो थाखाय जायगानि गोनांथि जायो दा बे जायगाफोरनि थाखायनो जोंनि माखासे गिदिर गिदिर बिफांफोरखौ दानफाय जोबनाय जायो आरो बेबायदिनो दानफाय गुंजोबनानै जोंहा लांदां रानस्राव जायो दा बेफोरबायदियावबो जोंनि माखासे अक्सिजेननि बिथिङाव एसे खमायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो थिग जों बुंनो हागोन जोंहा जोंनि सोहोर नोगोरफोरावहाय बेफोरबायदि बांसिन प्रब्लेमखौ जों नुनो मोनो बेफोराव बिफां लाइफां बिफांनिबो खम बेजों लोगोसे मा होनो ओ जेनेबा गारि मथर बायदि बायदि खारनायाबो बारा बेफोरनिफ्राय गनाय माखासे उखुन्दै बेफोरबो जोंहा जोंनि गोग्गो आबहावाखौ माने गेब्रें होजोबो आरो गुबुंले खालामो दा बिदिखायनो माने नोगोरफ्राव थानाय माखासे सुबुंफ्रा बेमार आजारजों बांसिन गफबना थानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा नोंथाङाबो नोंथांनि एसे जा एसे मिथिगौ बेखौ फोरमायलांनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जोंहाथ' आबहावा होनोब्ला नोंथां जों बयबो मिथिखायो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा मा हा दै बार बिफां लाइफां जिब जुनार गासिबो थासारिखौनो मा बुङो आब आबहावा होननानै बुङो आरो आबहावा होनोब्ला बेबायदिनो मा होनो आबहावा आरो जोङो मा मानसि हारिनि गेजेराव जों माने गोबां गोथौ सोमोन्दो दंलायो आरो मानो होनोबा आब आबहावा आरो मानसिजों जों माने सोनारलायनानै थायो आरो माबोरै सोनारलायनानै थायो होनोबा जों जेरै बुंनो हायोदि बिफां लाइफाङा हगारनाय अक्सिजेन गेसखौ जों सुबुं माहारि आरो जिब जुनारा माने हां महरै बोनानै थांनानै थायो आरो थिग बेबायदिनो मानसि हारि आरो जिब जुनारा हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौहाय बिफां लाइफाङा माने हां महरै बोनानै थांनानै थायो बेबायदिनो बिफां लाइफां आरो जों मानसि हारिनि गेजेरावहाय सोनारलायनानै थानायखौ जों नुयो आरो जोङो गुबैयै बुंनो थाङोब्ला आबहावाखौ साखोन सिखोनै माबोरै बानायनांगौ होनना बुंनो थाङोब्ला जों आबहावाखौ बांसिन साखोन सिखोन खालामो होनोब्ला जोंहा बिफां लाइफांफोरा साखोन सिखोन खालामो मानो होनोब्ला जोंहा बिफां लाइफाङा बांसिन मा मानसिनि नाङै एबा गारजानाय मुवा बेसादफोर जायफोर गेस बैफोरखौ माने बिफां लाइफाङा माने हां महरै बोनानै लायो आरो बे बिनिखायनो माने जों मा बिफां लाइफांखौ गायनांगौआ मानो जों साफ्रोमबोनि बिबान आरो बिफां लाइफांखौ जोङो मा बिफां लाइफां गायनाय समावबो गायबा जानाय नङा आरो मानो होनोबा बिफां लाइफां गायनाय समावल' गायालासिनो जों साफ्रोमबो मा? माखासे गुबुन दिनावबो गायनाया गाहाम आरो। मानो होनोब्ला बिफां लाइफां थायोब्लासो जों माने जिब जुनार आरो सुबुं माहारिया थांनानै थागोन आरो बेबायदिनो जोङो नुनो मोनोदि दिनैनि मुगायाव नुनो बेदि गोदोनि समावथ' जोंहा मा गोबां बिफां लाइफांजों बुंफबनायमोन आरो आबहावायावबो गोबां साखोन सिखोनमोन आरो जोङो मा? गोग्गो बारखौबो माने हां महरै लानानै बोनानै थांना थानो हायोमोन आरो गोदोनि समावहाय। नाथाय जों आथिखाल मुगायाव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो लोगो माखासे गोनां सुबुंनो नांगौ जानाय गोनांथिफ्राबो बांनायनि जाहोनावहाय माने माखासे अरनबारि जायफोर हाग्रा बंग्रा एबा बिफां लाइफांजों बुंफबनाय ओनसोल बैफोरखौहाय दानफांनानै दानफायनानै आथिखाल मुगायावहाय जोंहा गोबां गिदिर गिदिर दारिमिनफोर गायसननाय जों नुनो मोनबाय आरो बैफोर दारिमिनफोर गायसननायनि जाहोनावनो माने बारहावायावहा गेब्रेंबाय गेब्रेंनो हमबाय आरो। बिनि जाहोनावनो माने गोबां आथिखाल मुगानि सुबुंफ्रा माने गोबाव जोरलिया आरो मानो होनोब्ला जोंहा दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो बैफोरनिफ्राय बाहायगारजानाय माखासे दै एबा लेथ्रा मुवा बायदिफोरखौ माने जाहा थाहा जायगायाव गारनानै बैफोरनि बैफोरनि मुवा बेसादफ्रा माने सेवनानै मोनामनायखौ जों माने हां महरै लानानै माने आथिखाल मुगायाव माने गोबां बेराम जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जेरै जों नुनो मोनदों हां लाख'नो हायै बेमार जेरै बिदिनो हार्ट एटेक आरो जोंहा मा? माखासे बिगुरनि बेराम बैफोरो आथिखाल मुगायावहाय माने बांनायनिफ्राय बांलांनो हमगासिनो आरो बेबायदिनो जोंहा मा होनो? जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायावबो बाहायजानाय न'खरनिफ्राय गारजानाय मुवा बेसाद जेरै मैगं मैलानि दाखोर प्लास्टिक बैफोरखौबो जोंहा ओरैनो जानला मोनला जायगायाव गारालासिनो माखासे दाबसे जायगायावनो गारनानै बैफोरखौहाय जयै सावथुना होयोब्ला जों माने आबहावा गेब्रेंनायखौहाय संरैखाथि होनो हागोन आरो थिग बेबायदिनो जों बुंनो हायोदि माखासे हाथाय बाजारफोराव जों बांसिनै आबहावा गेब्लेनायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला बैफोरावहाय जोंहा गोबां मुवा बेसादफोर फाननाय जायो जेरै मैगं थाइगं बायदिफोर फानो आरो बिदिनो प्लास्टिक आरो बैफोरबायदि मैगं थाइगंनि बिगुर बायदिफोरखौ माने हाथाइ बाजारनि लांगोना मोखां एबा लामा सामायाव जों जानला मानला गारनायखौ नुनो मोनो आरो। बेफोरनि जाउनावनो माने आबहावायाहाय बांसिनै गेब्रेंनो हमबाय आरो आथि खाल मुगायाव बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दोन्थ'लायनोसै नोंथां।